हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों।
आं नोंनाव कल हरनायनि खार'नानो जाबाय नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायलायनो सानदोंमोन आरो। नोंथाङा फ्रियैनो दंना नोंथां? दा आयदायानो जाहैबाय
औ
बर'फोरा गोदो -गोदाय माबोरै रायजो जायोमोन? आरो दानि सम फोरावहाय माबोरै रायजो जालांगासिनो दं? बिनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन।
औ
बिदिब्ला आंनो जागायजेननोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागाय।
औ गिबियावनो बर'फोरनि गोदो -गोदायनि रायजो जानाय आरो गोदोनि जुगखौथ' बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आबै -आबौ आजै आजौमोननिफ्रायनो जोंहा मोनसे गोदोनि जुगा सना जुग होननानै मिथियोमोन आरोना गोदोनि जुग जुगा माबायदि सना जुगमोन जोङो बेखौबो जोंनो एसे -एसे खोनाबोदों आरोना। आबौ -आबैमोननिफ्राय दा गोदो- गोदायनि रायजो जानायाव जाहैबायथ' ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम समायना -रमायना बिफां- लाइफां जेरावबो बारि बागाननि ग्रोम- ग्रोम आबाद मावनायनि ग्रोम -ग्रोम। जयैनो अनज्लायनानै बयबो थायोमोन आरोना एना- एनि बारा गैलायामोन आरोना।
औ
गोदोनि समफोरावहाय बिब्दियैनो ओ ओ सासे ओ माहाजोनाव सासे माहाजोनाव ओरैबायदि ओ गोबां माने बुरजाथार हा थायो जेनेब्ला ओ बागान बारि बागान थायो आबाद थिलि बेफोरबायदिनि थाखाय जेन'बा जोंहाथ' गोदोनि जुगाव ट्रेक्टर दानि जुगनि बायदि ट्रेक्टर बेफोरबायदि हालेवग्रा माबा गैयामोन नालाय मेसिन बा मटर साइकेल बेफोरबायदि खममोन नालाय गोदोहाय दा मोसौ मैसोजोंनो हालौवनानै रायजोखौ जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
फुरा मोनसे न'खरावनो ओ सेजौ ओ सेजौ बाजि दाइनजि स्निजिथा गाहाम थायोमोन आरोना ओ बिनि ओमफ्राय लावखारफोरखौ बिदिनो न'खरसेयावहाय सानै साथाम गाहाम रुवाथि दैफोर सानै गाहाम बेबायदि थायोमोन आरोना आरो औ बेबायदियैनो लावखारफोराहाय मोसौ गुमहैयो मोसौ गुमनायाव हालो दैलो मेथाइ खनलायो मेथाइ रोजाबलायो आरो बिफां सायाफोराव सिफुं दामो बेबायदियैनो बिसोरो मोसौखौ गुमोमोन आरोना खामानिखौ मावलाङोमोन बेबायदि जोंनि आबै आबौमोना खोन्थाबोदों आरो आरो बै समावहाय जेरै गथ'फोरखौ ओ आबौ आबैमोनहा बिफां सायायाव जिरायनानै सल' सल'बााथा खोनासंहैयोमोन बेफोरबायदिनो मोजां गियान होयोमोन आरोना आरो गोदोनि समफोरावहाय बेबायदिनो अनेक रोखोमनि जेन'बा दा जोङो माइफोरखौहाय माइरं दिहुननो थाखाय जोङो हाथाय बाजाराव बा गलायावहाय थांनानै मेसिनजोंसो जोङो माइखौहाय सौहैनाय जायो नङा होमब्ला दा गोदोनि समफोरावहाय जोंना उवालजोंनो देनानै माइखौ माइरंखौ ओंखारहोनानै माइ गाबखौ सालिनानैसो जोङो माइरंखौ मोननो माइरंखौ जायोमोन आरोना उवालाव देनानै आरो गोदोनि समफोरावहाय आरो माइफोरखौ मारा होखांनायनि उनाव जोङो माइफोरखौ दुलि फोराव दोनोमोन नङा होनबा दुलिखौ मोनथिगौना नोंथाङा औ दुलियाव दोनोमोन दुलिबा बाख्रि बाख्रि बेफोरबायदियावहाय दोनोमोन आरोना बिनिफ्राय दाथ' दानि जुगावथ' दुलिखौबो जोङो बारा बारा नुनो मोनलिया नोंथां औ आरो गोदोनि जुगफोरावहाय बेफोरबायदियैनो जेन'ब्ला ओ रां होनाय बे बुस्थुआ सोलाय सोल'आवहाय रां होनाय बुस्थुवहाय बारा फैयामोन आरोना मानिबा मोनसे मानिबा मोनसे मोनसे सोरनोबा सोरनिबा मानिबा खार'नावहाय सोरनोबा हा जासिनाय हा जासिनायफोराव जेनेबा माबा मोनसे जिनिस जासिनायावहाय लाइ लथर सोलायलायोमोन आरोना मैगं थाइगं सोलायलायनानैनो बिसोरो बेबायदियैनो सोलाय सोल' खालामलायोमोन आरोना दाथ' जेनेबा माबा मोनसे जिराद माबा मोनसे जिनिस माबानोब्ला सोलायनोबा रांनि आंखाल जायो नङा होमबा रां नांगौ जायो जोंनि आथिखाल मुगायाव आथिखाल मुगायावथ' नायोब्ला अनेक गोदो जुगनि जुगावहाय मिथिंगायारि आबहायावबो माने गुबुंले जालांबाय आरोना लासैनो बिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो दा ओ दानस्रांगासिनो माबाफोरा उम फोजोबस्रांगासिनो दा बेफोरखौहाय जोङो नोजोर बोनानै नायनांगोन आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो ओ थाजिम माखासे बारफोर माखासे गरमफोर बिदुंफोरखौ खमायनो थाखाय बिफां बिफां लाइफां नांगौ जायोना जोंनो आबहावाखौ नांगौ जायो। दा बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो होबथानांगोन नङा होमबा नोंथां। गोदोनि गोदोनि समफोरावथ' मिथिंगायारि हाजो हाला दाावसिन दाउला जोंनो बुंफबनायमोन नालाय बिराद समायना समायना हालोद दैलो आलो गोजोनै रायजो जाबोयोमोन ओमफ्राय गोदोनि समफोराव बे बिदिनो उम ओ नाहा मैहा थांनाय बेफोरावबो ज' ज' थांनाय ज' ज' ना गुरहैनाय उम ज' ज'ना हमहैनाय ज' ज' बिलो दैसा दंग'फोर बेयाव ना हमहैनाय बेबायदिनो जोङो खोनानो मोन्दों आरो ना। दानि दानि दानि बो थोराव नायोब्ला थ' बेफोरबायदि जोङो नाहा मैहा थांनायखौबो बुहुद खम नुबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ नों थांनि ओनसोलफोरावहाय माबोरै माबोरै गोदो गोदायनि समफोरावहाय माबोरै रायजो जा बोदोंमोन आबौ आबैमोननिफ्राय नोंथांमोना नोंथाङा माबायदि माबायदि खोनाबोदों संसार जानायखौ बिसिरनि संसार जानायखौ आंनो बुंफोरनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां दे
दा गोदो गोदाय जे सुबुंफोराबो एसे कममोन नालाय बिदिनो हा फोराबो सासे मालिकनियावनो एबा सासे न'खरनियावनो गोबां थायोमोन।
औ नोंथां
बिसा
नोंथाङा जेरै दहाय बुंलांनायबादि लावखारफोरखौनो साथाम साब्रै बिदिलायमोन रुवाथि सानै साथाम बिदि लायोमोन आरो अ आरो गोदो बिदिनो जानायनिबो जेबो गोनांथि जाना फैयामोन। जे मैगं थाइगं एबा ना बेदरनिफ्राय लानानै जेनिबो आंखाल जयामोन आरो ना।
औ नोंथां औ
आरो बिदिबो गोदोनि मानसिफोरा बिदि खालामोमोन। दा जेरै जोंना मैगं थाइगंफोरखो हाथाय बाजारफोराव थांनानै फानहैयो आरो बेरांजों न'खराव गैयि गुबुन मैगं थाइगं एबा बेदर बायनानै लाबो बिदिनो गोदोनि सुबुंफोरा सोलायलायोमोन आरो खाथि न'खरनिफोरजों जे नोंसानाव बे मैगंखौ आं लाबोनानै जाहाव थानायखौ नोंनो होयो। बिदि खालामोमोन आरो औ आरो गोदोनि सुबुंफोरा जे जानायाव जेबो बायोन बिदि बुङो जे संख्रिखौल' बायना जायोमोन। बिसोरो जेनिबो आंखाल गैयामोन न'आवनो थाखाजोबोमोन।
औ।
बुङो आरो।
औ।
बिदिनो रां रुफा बिदिन थ' जेबो गोदोनि सुबुंफोरा गोनांथि जायामोन आरो जानायफोरावबो जेबो गोनांथि गैयामोन नालाय।
औ।
दिनो रंजा खुसिबो थानो हायोमोन बांसिन।
अह।
दा बिदिनो आरो बुंबावोब्ला गोदोनि सुबुं फोरा जे जेबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ट्रेक्टरफोरजों माइ गायामोन एबा हालेवनासो गायोमोन।
औ।
बिदिनो हालेवनायावबो जे फोथाराव जे लावखारफोरा हालेवोमोन एबा
जाय हालेवो बिसोरजो गो-गोबां खुसि हालेवोमोन आरोना बिसोरो लोगोफोरजों लोगो माथो हरलायनानै। बिदिनो फोथाराव ओंखाम हैनानै हालेवनायाव रुवाथिया बिदिनो माइ गायखांबाथाय गोदोथ' बिदि माइ गायखांबाथाय हाल जांख्रा जायोमोन होमबाना? ओम। माइ गायनायनि जोबथि सानखालि बै सानखालि बिदिनो लावखार एबा रुवाथि माइ गायग्रा फोरा हाब्रु फुनलायनानैबो गोदोयो रंजालायोमोन। आरो बै सानखालि जे अहा जासे बेदर एबा ओंखाम बेफोरखौ जायोमोन आरोना। दाथ' बिदि नुनो थांला। बेफोरबो गासै सोलायलांजोब
औ औ।
जे आं मिथिनाय बायदिबा एबा सोरनिफायबा खोनानाय बायदिबा गोदोनि सुबुङा बांसिन जे मोजांसिन जायोमोन बिसोरनि देहाफोराबो। मानोना बिस सोरो जेबो मुलि होनाय मैगं थाइगं बिदिबो जायामोन।
औ औ।
जे ना बेदर मैगं थाइगं बेफोरखौबो थोजासे अहाजासे जायोमोन। बिनि थाखाय बिसोरो जेनबा जोंनिसाय बिसोरनि
बोलो गोहोफ्राबो बांसिन जायोमोन।
औ नोंथां।
आरोबाव नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनाय बाथ्राफोर दंबावो नामा नोंथां?
औ दा बिदिनो गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन बिदिनो हाग्रायाव मैहुरबो खालामोमोन गोदोयो।
औ औ नोंथां।
खामनाबो जाबोयोमोन गोदोनि सुबुंफोरा दाथ' बेफोर जोबबाय।
औ।
ओम।
दा नोंथां जोंना समाबो समाबो जाबाय नोंथां जि मिनिट दा नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि माखासे ओ गोदोनि आरो दानि संसार जानायफोरखौहाय रायज्लायनानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा बेखौ नोंथां
औ नोंथांसिमबो साबायखर थाबाय।
औ नोंथां दा बिदिबो दोनथ'लायसै होमबा नोंथां ना? दे गोजोनथों।